हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां औ ओ गोजोन खौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम गिबि गिबियावनो बावहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो बावनाय थाबाय दा नोंथाङा मानोबा हरनाय जादोंमोन
औ नोंथां आं नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सावरायनो थाखाय ओ कल खालामनाय जादों बेनो जाहैबाय ओ दावबायोब्ला बा दावबाय बबेबा मोनसे जायगायाव थाङोब्ला माबोरै थाङो बा मा माजों थांनाय जादोंमोन बा बेहाय थांनानै मा माखौ नुहैयो आं बेनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनो सानदों दा आङो दिल्लीयाव थांनानै मा मा नुहैयो बा मा मा नायथाव जायगा दङ बेखौ फोरमायनो सानदों नोंथांनो
औ
औ नोंथाङा खोनासंलांदो बिदिब्ला
औ दे
औ नोंथां जोङो गिबि गिबियावनो जोङो जुदि दिल्लीयाव थांनांगौ जायोब्ला ओ जोङो बिरखंजों थांनांगौ जायोब्ला नोंथाङा गुवाहाटियाव जोंनि आसामनिफ्राय बा जोंनि बे बि टि सि निफ्राय जोङो गुवाहाटियाव थांग्रोनांगौ जायो बिरखंजों जुदि थांनांगौ जायोब्ला आरो जोंना मोनसे दङ रुपसि एयारपर्ट होननाय रुपसि बिरखं गाथोन नै बिनिफ्राय थाङोब्ला जोङो डाइरेक्ट उरांखौ मोनाब बो जानो हागौ बेनिखायनो जोङो बांसिनै गुवाहाटि जिनाखि गपिनाथ बरदलै ओ बिरखं गाथोन दं बेनि बेनिफ्राय जोङो थांनाय जायो दा बेनिफ्राय थांनांगौ जानायाव जोङो बिरखंनि गिबि गिबियावनो टिकेटखौ सिगांग्रो बुक खालामनानै लानांगौ जायो बुक खालामनानै लाखांनानैसो जोङो ओ बिरखंआ जुदि ओ नोंनो थांनायनि मोनसे टिकेटखौ होयोब्ला होमबासो नोंथाङा बिरखंजों बिरखंआव गाखोनो हागोन आरो नोंथां ओ दा जोङो बै समाव थांनाय समाव ओ जिबा दिन सिगांनो बिरखंनि टिकेटखौ लाग्रोनाय जाखादोंमोन बिरखंनि टिकेट लाखांनानै जोङो सासेयाव खमैब्लाबो द रोजा बाजौ रां थांदोंमोन नोंथां ओ टगकिट लाखांनानै जोङो जेब्लानाखि दिन सफैयो थांनायनि दिन हैदिनखालि जोङो नै घन्टा सिगां बिरखं गाथोनाव मोनहैनाय जादोंमोन दा बिरखं गाथोनाव मोनहैनाय लोगो लोगो जोङो ओ बेहाय कम्पिउटार मोनसे जिरायनानै थायो गावसोरनि बिरखं गाथोनावनो बिनिफ्राय जोङो बरदिं पास लानाय जादोंमोन बे बरदिं पासखौ लाखांनानै जोङो थायो जोंनिया नोंनि मुं आरो बेहाय सिट नाम्बार थायो आरो बबेनिफ्राय गाखोगोन आरो बबेसिम थांगोन बैयैफोरनि गासैबो ओ फारिलाइआ बेयाव होनाय थायो नोंथां दा बेखौ लानानै
औ
बिरखंसिम गाखोहैनो हायो आरो नोंथाङा बिनि सिगां सिगां जोंखौ मा खालामगोन सेकरिटिया चेक खालामगोन ओ सिकिरिटि सेेक खालामनानै जुदि नोंनि ओ थाखानाय आइडि बेजों मिलायोबासो नोंथांखौ हाबनो होनाय जायो आरो जुदि मिलाया नोंथांखौ हाबनो होनाय जानाय नङा ओ दा नोंथांखौ जुदि मिलायोबा हाबनो होखांनायनि उनाव बिरखंनि सेराव नोंथांखौ दसे जिरायहोनाय जायो जेब्लाना खि बिरखंङा बिरनायनि जिबा मिनिट बा थामजि मिनिट सिगां नोंथांखौ बिरखंसिम लांनाय जायो बेरखंसिम लांनायाव नोंखौ ओ नोंथांखौ बेनिनो थाखानाय बिरखंआव थाखानाय माखासे सेकउरिटिफोरा गावसोरनो लानानै थाङो आरो नोंथां दा नोंखौ नोंथांखौ जुदि बिरखंआव गाखोखांनानै गैयाब्लाबो जों खमथो खमथारैब्लाबो बा मिनिट बा ओ जि मिनिट जानाय लोगो लोगो गाखोखांनायनि बा मिनिट बा जि मिनिट जानाय लोगो लोगो ओ गावनि सम बायदियै बेरखङा बेरनाय जायो दा बै समाव जों थांनाय समाव बेरायनाय बेयाव जोङो गोदान दिल्लीसिम मोनहैनायाव गुवाहाटीनिफ्राय गोदान दिल्लीसिम मोनहैनायाव बिरखंनो जोंनो ओ थाम घन्टा नैजिबा मिनिट नांदोंमोन दा जोङो मोनहैनाय लोगो लोगो बड'लेण्ड गेस् हाउसाव बुक खालामनानै थाहैनाय जादोंमोन। थाहैनानै जोङो फुंनि ओ फुं अखानायै फुंनिफ्राय जोङो दावबायनायनि जेनाखि दिल्लीयाव नायनो गोनां जायगाफोर दङमोन बैफोरखौ नायनाय जादोंमोन जों गिबि गिबियावनो आ इण्डिया गेटआव थांग्रोनाय जादोंमोन इण्डिया गेटआव थांनानै गोबांथा सुबुङानो बेयाव बार जाहैयो सोरहाबा बेखौ नायनो आसायै थाङो सोरबाबा बेयाव ओरैनो माबा मोनसे जेनेबा सुबुं अनजिमाफोरनि जे मानसिफोर जे फैनाय बैफोरखौ नायनो थाङो ओ बेयाव गोबां जायगानिनो फैनाय जायो। जोंनि नोगोरारिफोरबो थायो आरो लोगोसे गुबुन हादरनि सुबुंफोरबो थायो। बैफोरबो नायफैनाय जायो दा बेखौ नायखांनानै जोङो ओ लटास टेम्पोल होननायाव जोङो थांनाय जादोंमोन लटास टेम्पोलाव थांनानै जोङो ओ बेहाय थांनानै सिङाव हाबनानै आर'ज खालामहैनो हायो बेयाव गुबुन गुबुन जेसेबां जोंनि भारत हादराव जेसेबां गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ धर्मफोर दङ बैफोर सुबुंफोराबो बेयाव ओ आरज गाबनो हायो जेरै मुस्लिम ख्रिषटान हिन्दु गुदि रोखोमनि धोहोरोमफोरनि सुबुंफोराबो बेयाव थांनानै आर'ज गाबनानै लानो हायो आरो। दा जोंहा गोदोनिफ्रायनो बेखौ खालामनायनिफ्रायनो मोनसे फोथायनाय दं बेयाव गोसोनि साननायखौ जुदि आरज गाबनानै लायोब्ला बा गोसोजों बिख'नानै लायोब्ला जाफुंसारो होननानै फोथायनाय दं दा बेनिखायनो गोबां सुबुंफ्रानो बेयाव थांनानै ओ गावबा गाव गोसोनि जिनाखि साननाय बैफोरखौ फोरमायनानै आर'ज गाबख'नानै लाहैनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोङो बिनि उनाव जों बेरायबावदोंमोन ओरै कुथुब मिनारखौबो नायनानै फैदों नोंथां आरो ह बे दिनखालि जोङो बे मोनथामखौल' नायनानै थानाय जादोंमोन आरो नोंथां। दा आं आंनि बुंनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नों सथामनि नोंथांनि दावबायनायनि सोमोन्दै फोरमायना होनायनि थाखाय। दा आङो जोंनिनो मोनसे से आरोबाव गुबुन मोनसे दोरोङारि ओंख्रि जायखौ जोङो नारजि अमा होनना मोनथियो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनोसै।
अ दे फोरमायनोसै नोंथां।
औ गिबियावनो जोङो नारजि अमा ओंख्रि जानोब्ला जोंनाव नारजिया थानांगौ जायो। जायखौ जोङो ओ फाथोनि दिनावनो जोङो बेखौ जेब्ला फाथोआ जे रायो अब्ला जोङो बेखौ बिफांखौ दानस'नानै जोङो बा बिफांनिफ्रायनो जोङो बिलाइखौ मोजाङै खानानै फोराननानै लानाय जायो आरो बेखौ जोङो बिलाइखौ खाखांनानै जोङो बेखौ मोनसे साफा जायगायाव बा गांसे साफा जियाव जोङो बेखौ फोरानना लानाय जायो बेखौ जोङो गोबाव गोबाव समसिम फोराननाय जायो जेब्लास माने बिनि बिलाइआ मोजाङै रानजोबा आरो रानजोबो बेयाव मोजां रानाबाथाय बियो मा जायो जोङो बेखौ दोनथुमनायाव गाज्रि जायो आरो बेनिखायनो जोङो बे बिलाइनि दैया जेब्लासिम राजोबा अब्लासिम जोङो बेखौ फोराननानै लानाय जायो जेब्ला बियो बिलाइआ मोजाङै रानो अब्ला जों बेखौ मोनसे मना एबा मोनसे जिफोराव जोङो बेखौ खाथुमनानै दोननाय जायो जाहाथे जोङो बेखौ जेब्ला नारजि जानो लुगैयो जों बेखौ बेनिफ्राय बरननानै जानो हायो आरो दा नारजि अमा संनोब्ला जोङो गिबियाव बे नारजिखौ थफ्लानिफ्राय दिरुननानै जोङो सोमनानै दोननाय जायो जाहाथे बियो संनायाव थाब रुयो बेनिफ्राय जोङो बेखौ गोबाव सम सोमना दोननाय ज जेरै जेरै आधा घन्टा थामजि मिनिट बा से घन्टा बेबायदिसो बिनिफ्राय जोंहा अमाखौ बाजार एबा गलानिफ्राय बायनानै लाबोनांगौ बेनिफ्राय जोङो बेयाव लाबोखांनायनि उनाव मोजाङै सुनानै लानांगौ ओमफ्राय जेब्ला बे नारजिया जोंना रुयो अब्ला जोङो बेखौ मोजाङै सेबनानै सुखांनानै जोङो बेखौ अबेबा थौफोराव बा सारायफोराव जोङो बेखौ रुनानै लानाय जायो। आरो बे रुनाय समावनो जोङो खारैबो एसे होफानांगौ जाहाथे बियो थाब्रुयो आरो नारजिया बेनिफ्राय जोङो बेखौ खारै होनानै। रुबाय थानांगौ जा बेनिफ्राय गुबुन फारसेथिं जोङो अमाखौ एवनो थियारि खालामना लानांगौ जोङो बेयावहाय गिबियाव सामब्राम बानलु मस्ला बेफोरखौ थियारि खालामनानै लाजोबनांगौ जेब्ला बेफोरो थियारि जायो अब्ला जोङो सारायखौ जाननानै अराव जाननानै जोङो बेयाव साराया दुङोब्ला थाव होसननानै थाव होसननानै बेवहाय सामब्रामखौ होसननानै जोङो अमाखौ एवनाय जायो ओमफ्राय अमाखौ जेब्ला एवनायाव जोङो बेयाव मस्ला बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें बेफोरखौ जोङो थियारि खालामना लानायखौ होनानै एवनाय जायो दसे आरो जुदि बेखौ जोङो अमा बेदरखौ एसे मोनहोखानो सानोब्ला जोङो बेयाव जेब्ला अमानि दैया रानजोबो अब्ला जों बेयाव दै एसे होदेरनानै जों बेखौ एक्सट्रायो आरो फोमोननानै लानाय जायो जेब्ला बियो अमाया ओरै दै होनानै एसे गोदौबाय थायो अब्ला बिथिं जोङो नारजिखौबो जोङो सानानै लानांगौ मोजाङै जाहाथे बियो रुइजोयाव रुइजोबो गेब्लेजोबो बेनिफ्राय जेब्ला बियो गेब्लेयो बेयाव जोङो मा खालामनो हायो ओं अमा एवनाय सारायाव जोङो बेखौ दैया अमानि दैया दै होनाया रानबायब्ला जोङो बेयाव नारजि ओंख्रिखौ लुसननानै होनांगौ जायो आरो ओमफ्राय जेब्ला बेयाव लुसननानै होयो बेखौ दसे जोङो आरोबाव गोबाव सम गोदौ होनो दोनो जाहाथे अमाया बेदरा मोजाङै मोनो बेनिफ्राय जानायाव मोजां जायो बेनिफ्राय जोङो खारैखौ नांदोंना नाङाखै संख्रि नांदोंना नाङाखै बेफोरखौ जोङो ओ साखिनानै नायनो हायो ओमफ्राय बेनिफ्राय नाङाखैब्ला जोङो बेयाव होदेरनानै होनांगौ जायो जेरै खारै नाङाखैब्ला खारैखौ एसे लुसोनना होनाय जायो आरो संख्रि नाङाखैबा संख्रिखौबो जोङो एसे लुसननानै होनाय जायो
बेनिफ्राय जेब्ला ओ जों बेखौ होदेरजोबनानै दसे आरो गोबाव सम गोदौ होनाय जायो ओमफ्राय जेब्ला बियो मोजाङै गोदौवो अमा बेदरा
मोजाङै रुयो बा जाजानाय जाजासिम जोङो बेखौ संनांगौ जायो आरो जेब्ला मोजां मोनोब्लासो जोङो बे ओंख्रि खौ खांनाय जायो ओमफ्राय बेयाव खारै होनायनि ओंथि यानो जाहैबाय खारै होयोब्ला ओंख्रिया एसे मोदोमो आरो नारजि नारजियाव जोङो खारैखौ होनायनि ओंथियानो जाहैबाय जाहाथे बे बिलाइआ मोजाङै रुयो थाबनो बेनि थाखाय होनाय जायो आरो दा आंनि फोरमायनांगौखिनिया एसेनोमोन
ओ नोंथांनिसिम बे ओ
दोरोङारि ओंख्रि संनायनि बागै फोरमायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय नोंथां दा बिदिब्ला बेखिनिखौनो राय्लायनानै जों एसेखिनियावनो दोनथनाय जानोसैना नोंथां